हेल' हेल' हेल'
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथाङा बिदिब्ला दायो फ्रि दं नामा?
औ फ्रि दं नोंथां दे।
अ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नङा होमबा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथाङा दायो ओ ओरैनो मा खालामबाय दङो?
आङो दा ओरैनो फ्रियावनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला औ नोंथाङा ओंखामफोर जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
औ बिदिब्ला दिनै नोंथांजों मोनसे ओ मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां औ दे दे दे जागोन दे नोंथां।
ए बिदिब्ला जोङो दिनै ओ सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय जोंहा जि ओ बर'फोरा गुबैयै जोंहा फोथार बारियावनो बा दुब्लि बारियावनो फालिनाय फोरबो। नङा होमबा बे फोरबोनि बागै जों नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालिनाय जायो ओ बे खौ इसे सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ दे दे।
बोरै फालिनाय जायो अब्ला आं नोंथांनाव बेखौ मोनथिनो लुुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि औ फोथार बारियावनो बा खुंनाय मा मा फोरबोखौ दिनैसिमहालागि फालिनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा?
जेन'बा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै बेयाव हाखांनानै जेन'बा फोरबो ना नोंथां ओम माइ हाखांनानै खुर जाय जोंनि एरियायाव जाहैबाय बिदिनो जेखौनो होनो हाल जांख्रा बा नांगोल जांख्रा
औ नंगौ नोंथां।
माइ हानायनि दाथ' गोदोनि समाव नुयोमोन हाल जांख्रा खुङोबा गामिनि लोब लोब लोब मानसि थांनानै सोरनाव जांख्रा जायो सोरबा लें सोरबा लेंबानो थाङो बैसिनाव जांख्रानो ह' बैसिनावबो जांख्रानो होननानै लोब लोब थाङोमोन। दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' खम नुसै नोंथां जांख्रा फालिग्रा
नोंगौ थारैनो नोंथां।
आगलनि समाव जाबादि गोगोम जांख्रा हिसाबै बयबो इन्टारेस्ट गायनाय फुनायखौ लोब्बा लानानै बयबो इन्टारेस्ट खालामहैयोमोन दुब्लि बारियाव। जेला माइया जेला माइया नोङो हाल जांख्रा खुंनो थाखाय बा नांगोल जांख्रा खुंनो थाखाय बा दब्लायसे। बा दब्लायनै हा खालि गारबोखायोमोन आरो
हानायाव बिदिनो जांख्रा खुङो नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
ओम। बेफोरबायदि दग्लायसे बा दग्लायनै हाल जांख्रा बा नांगाल जांख्रा खुंनो थाखाय गारबोनाय जायो बेखौ जांख्रा खुंनो थाखाय गामिनि बयबो।
मानसिफ्रानो जांख्रा समाव ओंखारलाङोमोन ज' ज' जाजाय हाल होलाङोमोन ज' ज' जाजाय। फाला बदल हिसाबै आरो बयबो बेफोरबादि समाव ओंखारलाङोमोन। आरो।
जांख्रा हिसाबै इन्टारेस्टनि थाखाय बयबो फाला बदल सिस्टेमनि थाखाय दानि बेथ' खमनोसै नोंथां।
जांख्रा हिसाबै जांख्राबाबो खोब थाङो जांख्राखौ दाबो फालियो। दुब्लिनि फोरबो होनना बुङोना बेखौथ' जांख्रा दानि जुगाव नुबांला आरो नोंथां जोंनि एरियाव बेबो ओनसोलबा ओनसोल जायगा बा जायगा नोंथां। उमुगनि जायगायावबा माबायदि फालियो बैनि जायगायावबा माबायदि फालियो अनेक फाराग दं जांख्राया ओरैजाय एरिया बाय। एरिया ओरै जोंनिथिंजाय जांक्राखौ फालियो फालिबाबो अनेक खम नुनो मोनसै।
अ
फालियो फालिनाया ओमफाय होमबाबो गोदोनि बादि इन्टारेस्ट दा दुब्लिबारियाव हाब्रु फुनफबलायनानै खारदिंलायनाय बा गायखांनानै होसोलायनाय हाब्रु फुननानै बिदिनो माबालायनाय बे खमसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बे हाल जांख्रानि अनगायै आरोबाव गुबुन फोरबो फालिनाय नुबावो नामा? नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव हाल जांख्रानि अनगायै हाल जांख्रायाथ' नै हाल जांख्र नै गायनाय फुनाय बहराव नोङो जायनो हायो बिनो हाल जाख्रा जायो होनबा नोंथां।
जायना हानोसै बेनो दब्लायसेबा दब्लायनै दोनबोनानै बेखौनो अखानायै गायफिननानै बा न'आव हा होनो बा माबा जांख्रा लिंनो थाखाय दग्लायनायसो दोननानै गायहैनाय बिदिनो ज' ज' मानसि बेबा खाथि खालानि मानसियाव लिंहैनाय सावरि बादियानो जायो जांख्रा हिसाबै इन्टारेस्टनो बे खुंखांनानै जेला माइ सोमखोर- सोमखोर जायो होमबा। नस चन्द्र होननाय मोनसे माबा फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
चन्द्र'आव ओरैबायदि जायो। नसत' चन्द्र' आव बिदिनो गोदो जा गेलेयोमोन दाबो गेलेयो साफा सानै जोंनि एरियायाव।
औ नंगौ नोंथां।
नांगोल बेलथायनाय बा खोथिया माबानानै उल्था गायनाय मानाय गारबोलाबायो बिदिखौ दानि जुगाव नुला। दानिया नुसै नुनो मोनसै। उम बिदिनो फिथाइ - सामथाइ जानाय।
बिदिनो खुमब्रा फिथाइ नालेंखर फिथाइ हाननानै थाइफा थाइनै जानो सोरनाव खुसेर दं अबावबा मा बारि बागान दं बिदिनो जालाला बायलांनाय बिदिनो जा मोनो बिदिनो माबानाय बिदि बिदिखौ फालियो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओम।
अब्ला दा अ अब्ला दायो बे जि नांगोल जांख्राना बेनि आरोबाव जि आबाद फालिनाय फोरबोफोर नोंथांमोननियाव फालिनाय जाबाव नामा आरो गुबुन फोरबो?
गुबुनफोरबोथ' आबाद फोथाराव दानियाव गैला- गैला फोरबो बा फोरबो होनना बुङोबा बैफोर माया जे जायगायाव गायदों बे जायगाया माइया सोमखोर- सोमखोर जायो अब्ला गोजौ -गोजौ बिफां सोमखोर - सोमखोर जायो। बेवल' एरियायाव जोंनि एरियायाव कातिक गासा होननाय बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां गाजा- गोमजायै फालियो। आबाद फोथारफ्राव
ओ माबायदि फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
हागोन नोंथां हागोन। आबाद फोथारफ्राव थांनानै बिदिनो माबाला बिदिनो फारसेथि फाथो सेरना फाथो सेरना होनोना नोंथां बे फाथो सेरनाखौ लांनानै थंनै बा थंथाम लानानै थांनानै ओ बै माबा ओ थाइगेद थाइगिर बिखं दाननानै लांनानै बेखौ थुहैनाय जायो नोंथां।
नोंगौ।
जेन'
जेवारि लाङो सोरबा सोरबा जेवारि लाङो। सोरबा सोरबा थाइगिर बिखं लाङो।
औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
आरो बे दुब्लियाव थाइगिर बिखं लाङैनि सिगां गाव बागावनि गलि बाख्रिफ्राव सावना गालाङो आरो दुब्लि बेयाव थांनायनि सिगां गावबागाव न'नि मोसौ गलि बायदिसिनायाव थाइगिर बिखंङाव आवा खुन्दुं होनानै बेखौ
अर माबानानै सलाय खाथिजों अर लगाय लांनानै बेखौ सावना गालांनानै। दुब्लि बारियाव थाइगेर बिखं एबा फेाथै सेरनायाव थुनानै बेखौ सावहैनाय जायो। सावनानै बेनिफ्राय हजों दुब्लि बारियाव माइनाव बा लोखि माइनावनि नामै बावनाय बे जि जायगायाव माबादों बेयाव आर'ज गाबबोयो। जाहाथे माइया गाज्रि दाजाथों माइया ग्रोम ग्रोम जाथों होननाय मोनसे गावबागाव बिनायनि बोर बिनायनि सायाव जाबाय।
जेनोखि बोर बिनायनि उना व जै होबोनाय जायो आरो जोंनिथिं लोखि माइनावखौ। मोजाङै मोजां जाथों होननानै आर'ज गाबखांनानै जै होबोयो बे रोखोमनि आरो जोंनि एरियायाव।
औ आरो बेखौ होनायनि माबाफोर फोथायनाय दंबावो नामा आरो नोंथां?
औ फोथायनाया दं नोंथां।
औ माबायदि फोथायनाय दं?
माने कार्तिक गासा सावनानै माने जा काति गासा सावो बे न'आवनो बेबा सावनानै गालांनानै न'खराव बोर बिलांबाय आरो बोर बिलांनानै न'आव बोर बिलांनानै जेन'बा न'निफ्राय गाजा गोमजा ओंखारलांबाय दुब्लि बारियाव सावहैनायनि। बेनिफ्राय जाहाथे दुब्लिबारियाव सावनानै बोर बिबाय बोर बिना जाहाथे माइया गाज्रि दा जाथों।
औ औ
बोसोर बोसोर बे हायावनो गायनानै फुनानै मोनजाबाय थाथों एबा एम्फौ एनलाफोरनि नोजोराव दाग गोलैथों एम्फौ एनलाफोर दाजाथों। बेफोरनि बागै इसोरनाव बिमा लोखिनाव बिरा माबानाव बोर बिनाय जायो आरो लोखि बिमा लोखिनाव बोर बिनानै बिदिनो माइ आबादफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां जालांथों। बोसोर बोसोर बे हायावनो बा गायनानै फुनानै आबादफ्रा मोजां जानाय नि एबा माइया मोजां जानायनि बोर बिबोनाय जायो।
नंगौ नांथां थारैनो अब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो फालिनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ अब्ला दिनै जोंहा समाबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथांजों बेफोरबायदि सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन बाय आरो नोंथांमोननि जि ओनसोलाव ओ फोरबो फालिनायनि बागै नोंथाङा खोब मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय। बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय नोंथां। नोंथांजों औ नोंथांजों जाहा थे आरोबाव बेफोरबायदि सावरायनो थाखाय जों खाबुखौ मोनो बिनि थाखाय नों नेनानै थाबाय नोंथां अब्ला जों दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
दे दे नोंथां औ दे दे नोंथां दे। औ दे उम।